प्रब्लेम मोन नामाथाय
औ औ औ हारसिं दानजालांदो उम उम उम दा खोनाबाय दे उम अ बिदिनो जादो ओमफ्राय दान मानायसोबा
औ औ
दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन दा।
दे जोंनियाथ' ओ दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन नालाय
अ अ अ नोंथाङा बे बासजो दावबायनायनि सोमोन्दै
औ औ ओरैनो ओ जोंहा दावबायनो नांगौ आरो दावबायोब्ला एसे ओ मा होनो ओ प्रेक्टिकेल नलेजखौ मोनो आरो गियानखौ
औ औ प्रेकटिकेल न'लेजखौ मोनो
औ औ
ओ जायगाफोरनि गियान मोनो नङा होमबा दा बुस्थुआ प्रेकटिकेलानो होनना बुंनांसिगोन बेखौ नोंथां बुंनाय बायदि
औ औ औ
माने बुस्थुआ मा जायगायाव मा सोलिगासिनो बेफोरखौ मिथिनाय जायो आरो
मिथियो आरो औ औ नोंथाङा बहाबा बहा बहा दावबायफेरखो ओरैनो गोजान गोजान जायगाफोर बेनि बागै
गोजान गोजान हिसाबै आं साउथ इण्डिआवसो थांफेरबाय बेलेक बेलेगावथ' थांफेराखै तामिलनाडु अन्ध्र प्रदेश जोहा कर्नाटक जाहा माबा मा होनो उरिसा आतसा
औ
मा होनना बुंबावगोन ओजा वेस्ट बेंगल निफ्राय मा मा दंबावोमोन इथिंजाय बावबाय आं जायगाफोरखौनो बेनिफ्राय बेफोराव दावबायफेरबाय आरो दावबायनाया आंनिया ट्रेनावसो दावबायदो आंबो दावबाय नायालाय। ओमफ्राय बिदिनो हारसिं थ दावबायाखै गोजान जायगायाव खिन्थु ग्रुप दावबायदो आरो ओमफ्राय दा बुस्थुआ बेफोराव थांनानै बिफोरनि कालचार बेफोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ मिथिदों आरो बुस्थुआ बिसोर बोरै थायो बोरै जायो। दा बुस्थुवा बिफोरो बिसोरनिया थारमाने दा जोंनिफ्राय जानाय
खोनादोंना? हेलौ। औ माने बेवहाय जानायनि सुबिदा दं उखैबा जानो हायो उन्दुनो हायो। खिनो हायो हासुनो हायो।
औ औ औ बिनो आरो सुबिदाया।
औ औ मोनसे सुबिदाखौ मोनो आरो बेवहाय। मोजां नाङो आरो ग्रुबाव।
मोजां नाङो मोजां नाङो ग्रुपाव थांबाथाय जेनेबा औ रायलायनोबो हायो। मानोबो हायो। दा बेसादा माला बा हारसिं थांबा नानै बरिंबो नाङो। बिदि आरो उम ओमफ्राय ओरैनो खाथि हिसाबैथ' बै अरुणाचल थांबाय शिलं थांबाय। जाहा त्रि फुरा मिज'राम बेफोराव थांबाय आरो बेफोरावथ' जेनेबा ट्रेन सेन थाङा नालाय माबाजों थांबाय बे बासजों पारजो सिलं तिलंफोरावथ' आरो कार लानानै थांबाय। बिदिहै। खिन्थु बे शिलं तिलं थांनोबाबो ज' थांबा मोजां नाङो आरो हारसिंहाला थांबाथाय आरो बारा मोजांद्राय मोना। होम
ज' थाङोबा बेरायनायफोराव ज' ज' थाङोब्ला एसे मोजां जायो आरो शिलंआव थांबाय आंबो खेब से मोजां खिन्थु शिलंखौ मोजां नाङो आरो बे गरम दिनफोराव बे गोलोम बोथ थोरफ्राव मोजां आरो बे माने ओं ओं एसे गुसु गुसु बार फैयो निफ्राय अखाया हाबाय थायो बेवहाय माने मौसिन राम ना मा होनो बे मौ सिनराम खाथि जायो नालाय बे पुलिस बाजारखिनियाव थांफेरबाय आरो थाबाय हरनै हरनै थाना फैदों उम पुलिस बाजार बेखिनियाव एसे मोजां नांदो आरो थाब थाब अखा हायो उम गुसु थान्दा थान्दा मोजां नाङो आरो गरम बोथोरबा बाबो बेवहाय माने ओ थान्दा आरो
माने बे शिलंआव गरम बोथोराव बांसि न मोजांसिन मोनो आरो बुस
मोजांसिन औ औ।
बाव जोंनि आसामाव थानो हायि बायदि गुुदुं जायो नालाय। नाय बे शिलंआव इमानबो गरम जाया। अखाया थाब थाब हायो नालाय गुसु गुसु बार बारबाय थायो। थानानै मोजां नाङो आरो।
मोजां नाङो औ औ।
बै जेनेबा सेरापुन्जिफोरजों बेरायनो मोजांसिन जायो आरो। सेराफुनजि मुसिनराम बे बेफोर जायगाफोरखियो
औ औ
लांबा मोजांसिन जायो आरो।
औ औ औ।
जेनेबा निजा गारि लांबारो नों जेराव थानो गोसो बेहायनो थानो हायो।
औ औ
बेहायनो बेरायनो हायो। खिन्थु मेन बुस्थुआ बाइकजों थांबा मोजांसिन आरो। बाइक सलायनो बायाबाथाय बाइकजों थांबाथाय नों ट्राफिकबो मोना नों जेनेबा ओइ फिसा फिसा लामाखैबो थांनो हायो। थालाबायो आरो औ औ औ आरो बुसु बसथुवा नों बिनि जायगानि नुथायफोरखौबो मोजाङै नायनो हायो।
औ औ औ बाइकजों थांफेरबाय नामा नोंथाङा?
थांफेरबाय कारजोंबो। थांफेरबाय।
औ
मोजां नाङो आरो
ओं बिदि बाइकजों माने लं जारनि खालामफेराखै। आं एफाग्राब बांद्राय बिदि बाइक सालायनो हाया।
औ औ उम उम औ ओरैनोथ' खस्थ खस्थलाय बाइक सालायनाया गाखोनायाबो खस थ' सालायनायाव खस्थ मालाबा आरो बिदिनो बे बेरायनायनि दे थाबावनो बेरायनानै थाबावनोथ इन्टारेस मोनबाथाय बावलायलाङो मालाबा। औ।
थांनो हायोबा मोजां।
थांनो हायोबा मोजां अ अ ओमफ्राय खिन्थु बै त्रिपुरा त्रिपुरा फोर थांनोबा बे सुपार बासजों थांनांगौ जायो आरो। औ औ ट्रेनजोबो थांजायो थांनायालाय। खिन्थु नों बुस्थुआ मालाबा इमारजेनसियाव आरो बास फोराव थांनो गोनां जायो। ओम बेनो आरो बेनिफ्राय आरो इमारजेनसि नङाबा ट्रेनावबो बरियानो
बेयावथ' मा त्रिपुरि गोजा खोमा ना? ना त्रिपुरि त्रिपुरा।
त्रिपुरि माने ककबरक होनना बुङो बिसोरखौ। औ त्रिपुरानि बि बांसिनखौनो आरो। बिसिनाथ' मेन जेनेबा बा थागिबि होनबा बे ककबर'कानो आरो एनिफ्रय किन्थु दा बे त्रिपुरा बै मा बेयाव आगर टलायाव
औ।
नि केपिटेलाव।
औ।
थावनियाव माबा मा होनो बे बाङालि मानसिफोरा बारा जाबाय आरो।
औ औ।
बे जेनेबा बे बांलादेश बरदारजों नांजाबनाय
नों ओं।
नांजाबनाय जाहैयो बिसोरनिया बे त्रिपुराया। आगरटला'खैजा होमबाथाय दानो बिसिना बाङालि मानसियानो जाबाय। औ हिल्स एरियानो गोलैयो बेबो।
अ।
ओमफ्राय बाङालि मानसियानो बांसिन आरो बेहाय आगरटलायावबो।
अ बेवहाय माने आ आबाद आबाद मावनाय
आबादा बिसिनियावथ' माइ आबाद खौथ' आं नुफेराखै खिन्थु बुस्थुआ बे जेनेबा मैगं थाइगं आबादानो जाय होनदां बिसोर यावबो बांसिन माइनि उम आबाद खालामबा नों जों दैनि बेब'स्था नांगौ बेहाय एसे। जेनेबा। हाखौबो दै लाखिथावथाव' हा नांगौ बिदि आरो बेखायनो दा आंनि आन्दाजाव बिसि बिसिनाव थारमाने माबायानो जायो आरो बे जेनेबा मैगं मैला बेफोर आनारस
औ औ औ।
बेफोरनो बांसिन जानाय बायदि आरो बिसिना। हिल्स एरिया जाहैबाय नालाय।
औ हाजिरियां बिखायनो उम। ओरैनो शिलंफोरावबो औ औ ओ। शिलंफोरावबोथ' बिदिनो उम बेयावबो माइ आबादफोर जायाखोमा बे बे
उम माने जायगा लाना जायगा जायो। बेहायबो जेनेबा एसे दहला समान जायगायाव थारमाने बिसोरबो माइखौबो खालामो। ओमफाय खिन्थु बांसिनानो मैगं थाइगं जानायसैनाबो
उम उम।
फ्राय दावबायबा मिथियो आरो ना होमबा बेफोरखो दा जुदि सोरबा थाङामोनबा दावबायनो थाङा मोनबा नोङा होमबा।
उम उम उम बेबार दावबाय दा बेखायनो दावबाय नां आरो।
उम दावबायनांगौ दावबायनांगौ दावबायबाथाय आरो मा जायगायाव मा सोलिगासिनो मिथियो आरो।
उम उम उम।
दा बेखायनो दावबायनाया गोनांथार। नोङा होमबा? ओमफ्राय दाथ' आंबो नोंथां बुंनाय बायदि ट्रेननाव दावबायफेराखै आंबो दावबायनायालाय ओमफ्राय बिदिनो गाखोफेराखै मालायखोसो दोनहैबाय थायो एयारपर्टफोराव।
दावबायनो लुबैदोंमोन खेबसे माबायदि मोनो दावबायनांगोन र' दे खेबसे।
बेखायनो दावबायनो हायाखै आरो ट्रेनावबो माबायाव बे एर'प्लेनाव।
अ'।
सानसे दावबायनाथ' दावबायगोन आंबो थांगोन जेनेबा फार्स्टआवथ' खाथियावनो थांग्रोनांगोन। बे कलकाताफोराव प्लेनजों दावबायनानै सा लोंना फैनांगोन थारमाने सानसेयावनो सोरबा बुंबा म'याव थांदोंमोन होनबा हेथ कलकातायाव सा हा लों दो‌ मोनलै होनना बुंनांगोन थारमाने माजों थांदों होनबा है एर'प्लेनजों थांदोंमोन होननानै।
ओरैनो माने ओ चन्डिगर लामायावबो खेबसे दुबाव औ
मा होनदो?
ओरै चन्डिगराव थांनायावबो आङो ओइ खेबसे खेबनैल' थांबाय आं खेबनै माने बिनिफ्राय आरो जेरावबो दावबायफेरखायासै आङो। चन्डिगराव माने बे खेब ग्रुपाव थांबाय ग्रुपाव थांनानै इनिफ्राइ फैनायाव सा फैनायावबो सानैजों फैदो फैनायाव ओमफ्राय आरो खेबसे थांनाया आ सिं थांनायसै आरो।
अ' अ' अ' अ' माने खनसे मायबा मोनसे जायगायाव खनसे थांदावबाथाय औ औ अ'।
जायगाया बिराद गरम। चन्डिगरा औ। बेनिफ्राय बे थान्दायाव
पिरियेन्स लाबाथाय बाखि हाबाय थायो आर
हाबाय थायो औ औ उम। थान्दा गरमाव गरम गरम अखाया अखाया
औ औ
बोथोरा बोरैबा बारफोरा बार बारनायफोरा रानस्रावस्राव आरो औ समा जाबाय नङा होमबा जोंना?
औ औ औ दे न' रायलायबावनोसै। दे